औ खोनाबाय। औ खोनागासिनो दे।
औ
बिदिब्ला जों दायो सावरायबावदिनि गोदोनि हान्था मेला आरो दानि जुगनि हान्था मेला ना?
औ औ
गोदोनि हान्था मेला थांलाय फैलाय राहाया माबायदिमोन आरो दानि जुगनि थांलाय फैलाय राहाया माबोरै जाखो बिनि सायाव?
जों बेखौ माबायदि जाबोखो आरो दा माबायदि बेखो रायलायनोसै।
औ औ औ गोदोनि दिनावथ' हान्थामेला बा लामा सामा थांलाय फैलाय हालोदा जोबोर गाज्रि मोन ना? खोनादोना? गोदो जों उन्दै उन्दै समाव ओम खोनादों, गोदो जों जों स्कुल फैनाय समाव बा उन्दै उन्दै समाव जों बिराद लामा सामाया थिग नङा माने हाब्रु दैब्रुजों गासोमनानै जों फरायसालियाव थांनांगौमोन आरोना खुनु बेयाव मथरनि बा गारिनि जेबो माबा सुबिदा गैयामोन आरो उम
औ जोंनाव माथ्र' बांसिनानो औ दुब्लि रडसफोरनि फेसिलिटिस गैयामोन।
नंगौ दैमा दैसा बारसोमनानै जों फरायसालियाव थांनो गोनां जायोमोन आरो बा बबेबा मोनसे बाजारफ्राव थाङोब्ला बेबादि आरो। दा आरो दानि बोथोरखौ नायोब्ला सिगांनिफ्राय दा माने जौगासिनबोबाय आरोना साबसिन जाबोबाय लामा सामाजों हाब्रु दैब्रु गानांला रड माबा जाजोब्बाय
रड मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मेलला थाबाय जेरै साइकेल थाबाय जोंनाव मटर गारि थाबाय ट्राभेल थांलाय फैलाय खालामनो र जोंनि लामायाथ' मोजां ज थाबाय आरो बेजों लोगोसे सुबिदाया आरो साबसिनै बांसिन जाबोगासिनो दं आरो दा बुंनो थाङोब्ला दानि टाइमाव साइकेलानो बिराद खम बाहायनाय जाबावसै
औ खम नुनो मोनसै साइकेलखौ दानि
बांसिननि औ बांसिनै बाहायनाय जाबाय
हम
दा बेखौ लानानै नोङो मा सानो आरो बेखौहाय दानि आरो सिगांनिखौ नायनानै बबेया साबसिन एबा माखौमोन मा सानो?
आंनि साननायावथ' दा सिगांनिफ्राय दा साबसिन जाबोबाय आरो माने जेरै बायदिमोन जों खस्थ' मोनबोदोंमोन ना लामा सामाफोरनि थाखाय बा साइकेल मथरफोरनि थाखाय नै दा फैयै फैयै जों एसे जौगाबोबाय जोंनि हारियाब बोबा जोंबो जेनेबा दा दानि बोथोरखौ साबसिन मोननाय बायदि जाबाय आरो साबसिन आंनि स साननायाव आरो आंनि मथेब्ला उ दानिखौ
औ औ थिगानो
उ
बोथोरखौ नायनानै जेरै नोंथाङा बाय साबसिन बेथ' नंगौ जोंनो सुबिदा मोनबाय जों थांलाय फैलाय खालामनो जों मोनसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगानिफ्राय दाबसेयाव थांनो जों जेनेबा सिगांनि टाइमाव जों से घन्टा नांगौबा दानि टाइमाव दस फन्द्र' मिनिट सोआवनो खभार खालामनो हायो बे गोजानखौ स' अनेक डेभलपमेन्टाव फैबाय आरो
औ जों दाबसे जायगा दिल्ली मुम्बाइ बायदिसिनायाव थाङोब्लाबो जों ट्रेनजों थाङोब्लाथ' सानथाम सान ब्रै लागोन ओइ उम बिनि गेजेराव जों गोजौजों थाङोब्ला जेनेबा सारि पास घन्टा बिदि उम गेजेराव सौहैनाय जाबाय आरो औ माने जौगाखांसिननाय आरोना जौगाखांसिनबाय उम
जोंनि समनि समनि भेल्युआ आरो बांसिनै सम जा ट्राभेल खालामनायाव एबा जों मोन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे थांनायाव टाइम लायोमोन। बे खम खमायबोबाय आरो बेजों लोगोसे अनेक साबसिनै जोंनि जों मटर गारियानो होन बेहायबो बिराद ओ भेराइटि फैबाय। एबा मा होननांगौ बेद उम दिफारेन्ट दिफारेन्ट अपसन्स
जायगा टाउन सहर फ्राव थांनांगौब्ला गोदो बिराद दिगदार जायोमोन आरोना। टाइम जेनेबा बास गंसे जि बाजियाव बास फैयोबा बे बास गंसेखौनो नेनानै ओ बिराद होंगो दोंगो लांनांगौ जायोमोन।
औ।
माने बिराद नाबथाब नुब
नंगौ नोंथां आरो बेयो मिसाबावो मिसाबावोबाथ' गैला।
दानि जुगावथ' आरो नै एभेलेबेल माने।
एभेलेबेल औ।
उम नों टाइम खुनु होसोलायनाङा। नों गोसोब्ला जाब्लानो गाखोनानै थांनो हायो उम। सुबिदासिन जाबाय आरो। गोदोनि हान्थ न्थामेला आरो दानि हान हान्थामेलाखौ रुजुनानै नायोब्ला
दा बे देभेलपमेन्टजों लोगोसे ओ हान्थामेलायाव जोंनि मटर गारि इउस खालामनाया बांसिनै बांसिन जाबोबाय। बेजों जों दानि स्टेटखौ नायोबा जों मिथिगौ जोंनि बे थाव एबा पेट्रल डिजेल बाहायनाया एकदम बारायबोबाय। औ बे बेनि इफेक्टखौ नोंथाङा मा सानो?
बिनि इफेक्टआथ' थावनि दाम बारायनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जों सालायनायखौ खमायनांगोन माने खम खालामनांगोन, जों जानला मोनला जाहा थाहा गोनांथि गैयि जायगायाव गारि मथर लानानै थांनाङा जेन'बा नांगौ समावल'
नांगौ समाव एबा गोजान गोजान लामा हान्थिनांगौ समाव
उम, गोजान लामा हान्थिनांगौ समाव जेनेबा इदिनो दखान बाजारफ्राव जेनेबा बेरायनायफ्राव इदिनो थांलाबायनांला आरो गारि सालायनाय गारि सालायनानै उम उम नंगौ औ औ साइकेलफोरजोंनो जों थांनो हागोन। बे आरो बे उम दानि टाइमखौ नायोब्ला बे पेट्रल डिजेल बेफोरनि बेसेनखौ माबा नायो
बेथ' दा समाव सोलिबाय थानायानो जाहैबाय। दा जों बै समखौ नायोबा बै समाव जोंनि साइकेलाबो जों मा होननांगौ जाखो बिराद खम मोन ना बै टाइम अ जों साइकेलखौबो बै टाइमाव मटर बाइक बायदि नायनांगौ जायोमोन। ना मा सानो
नोंगौ गोदोबो जों साइकेलाथ' बिराद खममोन ना? जों बै समावनो गंसे थाबानो बाइक थानाय बा माबा मोनसे थानाय बायदि बिराद अनसि अनसिमोन आरो हाब्रु नांसि नांसि खालामनाय जायोमोन माने सालायनो अनसि अनसि खालामोमोन जोङो।
गोजान लामा थांनायाव थाबायनायनि मोनसे आलदा
गोदोनियाव बेबायदिमोन आरो गोदोनि समाव ओमफाय दा दानि जुगावबो बिदिनो बाइकफोरखौबो अनसि -अनसि खालामोब्ला मोजां आरो माने थाव, डिजेल, पेट्रलनि दाम बारायनायखौ नायोब्ला
औ।
आरो नों जाहा था सालाबायब्लाथ' नोंहा खहा जागोन।
खहा जागोन अ बे थिगानो।
उम। आरो गुबुन सोंबावनो? बा सावरायबावनो हागोन। नोंथांङाबो
औ औ दा जों मोननैखौ नायबोबाय सिगांनि आरो दानि दा नोंथाङा सिगांनि जानो आरो बिनि दा समनिफ्राय लानानै उननि समाव माबायदि जाबावगोन बेखौ एसे फोरमायनो हागोन
उननि समावथ' आरो बोथोरखौ लानानै नायोब्ला दा समनिफ्राय आरो बाङायसिन जाहैबावगोन बादि नुहरो।
उम माने दानि टाइमाव दानि टाइमाव इलेकट्रिक एबा कारेन्टजों सोलिनाय गारिफोर बेखौहाय दिहुननाय जाबाय। स' औ दा फार्स्टआव बेखौनो रायलाय जों बे इलेकट्रिक एबा इलेकट्रिक गारिफोरनि सायाव मा साननाय सानो नोंथाङा?
बे इलेक्ट्रिक गारि दिहुननायनि सायाव खोब मोजांङानो जादों जेनेबा जों पेट्रल बा डिजेल सोनांला आरो पलुसन बा गुबुंनाय बार गुबुंनाय बेखौबो मिथिंगारि गुबुंनाय औ
आरोना जोंना मिथिंगाखौ एसे से सेब खालामनो
गुबुंनायनिफ्राय जोंखौ रैखा खालामनाय जादों थिगानो जादों बेयो इलेक्ट्रिक मेसिन बा गारि दिहुनन्नाया बेखौ सानो आरो आङो जोंखौ बे बार गुबुंनायनिफ्राय रैखा खालामनाय जादों आरो बेयो मोजाङानो गाहामानो जादों गाहामखौनो सानदों आङो मोनदों
औ औ होनबा मोजां ना आरोना बेनि पजिटिभ एबा मोजां साननाय बेनि सायाव औ दा दाबो बेखौ सो इउस खालामो एबा बाहायनाया बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दं
औ औ बांसिनै बांसिन जागासिनो दं
आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मोनसे अपसन दंबावो दानिखौ नायोबा आर ना जोंनाव हाइब्रिद एबा इलेक्ट्रिक आरो पेट्रल मोननै खौ लानानै बानायनाय गारि स' अपसना जोंनाव मोनथाम दं आरोना दा प्रेजेन्ट टाइमाव फुरा पेट्रल नङाबा इलेक्ट्रिक नङाबा इलेक्ट्रिक ओमफ्राय पेट्रल आरो जों नि टाइमाव बांसिन मोनबावगोन बेखौ आसा खालामो माबा मोनसे वे जाथ देजों मोजां मिथिंगाखौबो सेभ खालामनो हायो आरो जों औ जोंनि जाखोद माबा माय थांलाय फैलाय एबा हान्था-हान्था मेलायाव जोंखौ हेल्प खालामो मदद-मदद मोनो
आसा खालामनाय थाबाय आरो ना इलि-इलेक्ट्रिक मेसिनना जेनेबा बै पेट्रल दिजेल गारि दिहुननायनिफ्राय नैबे बांसिन ओंखारो बार्डेखौनो उम देर
औ होनबा
औ लाखिथ'नोसै नामा औ दे।